जादों औ बिदिब्ला जों दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा फोरमायदो
औ नोंथां जागोन जोङो बिदिब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव रायज्लाय नोसै नामा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ जोंना ओरै मुंदांखा ओंख्रिफोर जेरैहाय मा मा दङ बा बेफोरखौ माबोरै बानायनाय जायो बेफोरखौनो एसे सावरायलायदिनि
औ औ दे
औ औ नोंथां जोंनाथ' ओरै गोबां गोदोनि फायनो जे मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ जोंना जेरैहाय जोंना नारजि अमा बा नाफाम आरो दंबावो जोंना अनला मेवाइ दाव बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंना मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ आरो जायखौ जोङो बिराद बर'फ्रा गोथाव मोनो बेखौ रावबो गोथाव मोना होननानै बुंनो हाया आरो बेबायदि रोखोमनि जोंना बेफोरबायदि मुंदांखा ओंख्रि दङ नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथांमोननिथिं माबे माबे ओंख्रिखौ बांसिन जानाय जायो एसे फोरमायदो नोंथाङाबो
औ नोंथां नंगौ मा होनदों नोंथाङा
अ नोंथांमोननि साइडजों माबे माबे ओंख्रिफोरखौ बांसिन जानाय जायो एसे फोरमायदो
नांगौ नोंथां दा नोंथाङा जेरै मख'बाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर बेफोरखौनो बांसिन जायो आरोना जोंनि ओनसोलावबो आरो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि अनगा आथिखालावथ' जोङो बेबायदिनो दालि आलु कफि बान्दा कबि फुल कबि आ बेफोरबायदि भिन्दि बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौबो जों मैगं जायो नङा होन बा बेफोर औ दा दोरोङारि होनबा जों गुबैयै जोंहा जाय मिथिंगाया जोंनो जोंनि जायगायावहाय जोंनि मिथिंगाया होनाय मैगं मोननायफोरखौनो जों जायो नङा होमबा ओरैनोथ' जोंना आलु बिलाथि बेफोरथ' जोंनि दोरोङारि नङा होनखौनो होनजायो आरोना बेफोरोथ' जोंनि हादराव जायाबोमोन बे खौ इउरप इउरप हादरनिफ्रायसो लाबोनानै गायफैनाय जादों आरो ना जोंनियाव बेफोरनि जोलैयानो गैयामोन आरोना सिगां जोंनावहा औ दा जोंनि दोरोङारि जोंनियाव बेहाय मोननाय मैगंफोर होनोब्लाथ' जोङो गुबैयै जोंहा थारुन बे थारुन बेदरा औ आरो बिदिनो थास' आथिं थास' बिथराइ थास' बिबार बेफोरसो नङा होमबा आरो दिंखिया औ माइसुन्द्रि बा माथिगालदाब होनना बुङाना जायखौ जोङो बेफोरसो औ बेबायदिनो आरो मस्ला औ औवा मेवाइ थाबाय आरो जोंहा मसलाफोर जोंथ' बेबायदि मस्लाथ' जानो मोनामोन नङा होमबा जोंनाव गैयानोमोन बेहाय जों बेबायदिनो औ मस्ला होनदोंबाथ' जोंहा दुन्जिया गंगार दुन्दिया आरो बेबायदिनो जोंहा अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ जोङो आ जोंनिया बेहाय मोननाय मसला बायदिहै जों बाहायोमोन आरोना नंगौ। आथिखालावबो बाहायो नाथाय आथिखालावथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जोंहाथ' गोबां रोखोमनि मस्लाफो
औ
औ आरो दङ गोबां बेबायदिनो ओ मैगंफोर बा बेफोरखौनो जोङो जों बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थानायखाय जों बेफोरखौनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै जोङो जायोमोन आरो दा आं गुबैयै जोंनि ओनसोलावनो मिथिंगाया जोनो होनाय मैगं हमना ला ओ औवानि मेवाइ ना मावाजों औवा गोर
औवा मेवाय
नोंथाङा खोनादोंना?
खोनाबाय नोंथां
औ औ दा जों औवा मेवाइखौ जोङो गुबैयै जोङो दाउ अनलाजों बा नाजोंबो बिदि जायो। नङा होमबा आरो आरो बेबायदि दिनो जोंनो जोंनियाव दङ ओ दिंखियाखौ जोङो माबाजों जायो मा होनो ओ दिंखियाखौ जोङो औ औ बेदरफोरजोंबा नंगौ दाउदै एवनाबो जायो ना नोंथां।
औ नोंथां दा आलासिफोर फैयोब्ला जोंनावहाय ओरै बांसिनानो सबाइ दाउ बा अनला मेवाइ बेफोर फोरबायदिखौ बांसिन जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां
औ जिहेथु जोंनि बर'नि मोनसे बिराद मुंदांखा ओंख्रि जाहैबाय बेफोरो बयबो मिथि यो जों बर'फोरखौ बे ओंख्रिखौ जायो होननानैहाय आरो दंबावो जोंना जेरै नाफाम नाफामफोरखौबो नोंथाङा जाफेरबायना
औ नोंथां जायो आङो ओमफ्राय दायो बिदिबा आ नोंथाङा एसे फोरमायदोना आ माबोरै जोङो जोंनि माबाखौ बे आ नाफामखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायदो माने जों ना हमनायनिफ्राय लानानै गुबै सिगांनिफ्रायनो लानानै माने गिबिनिफ्राय लानानै उनसिम जों जानायसिम
औ जागोन नोंथां जोङो ना फामखौथ' जोंहा बानायनोबा गिबियावनो जोंनाथ' नाखौथ' नांग्रोखाथारगोन नङा होनबा नोंथां। थ' जोङो नाखौहाय जोंनि बिलोफोराव हमनानै बा बायनानै जोङो गिबियावनो लाबोग्रोनांगौ जायो। आरो जोङो बेखौ लाबोखांनानैहाय ओ जेनाखि आयसाफोरखौ गाय गारनानै बा बिनि खिफोरखौ गारनानै जोङो मोजांथारै सुनानै हाय सान्दुंआव फोरानग्रोयो आरो आरो सान्दुं नङाबा अरफोराव फोराननानै जों बेखौ गोरान खालामनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जोङो अब्ला बेखौ रानथारबासो देनायनि फालायाव फैयो आरो दा जोंहा बेखौ देनोब्लाथ' आरोबाव जोंहा ओरै थास'नि देन्था जेनाखि जों थास' बिसं होननानै बुङो थास' गोसोमनि देथाफोरखौ जोङो ओ हाग्राफोरनिफ्राय खानानै लायो आरो आरोबाव जोङो सामब्राम गुफुरखौबो होयो जाहाथे बेवहाय गोथाव मोदोमनायनि थाखाय। दा जोङो बेखौ मोजांथारै उवालावहाय देनानै लायो आरो उवालाव देनानै नै जोङो बेखौहाय। गोबाव समनि थाखायहाय थेमाफोराव बा जोङो औवानि हासुंफोरावहाय स होनोनानै दोननांगौ जायो आरो ।जाहाथे औ नोंथां आरो बेयावहाय जोंना बारफोरखौ हाबहोआ आरो जोङो। बिनि मुख्राफोरखौ मोजांथार गोरा माथेनानै मास मोनसे बा मोननै समनि थाखाय दोनो आरो आरो जेसेबां दोननो हायो जेसेबांथ' गोथावसिन जायो। जाहैबाय थ जोंहा बुंनो थाङोब्ला बांसिन एक मासनि गेजेरावनो उनावनो जायो आरो। आरो जोंहाथ' बेखौ नाफाम ओंख्रिफोरबो जाजाबाय। थास' बिसंफोरजों बा माबा मोनसे बुस्थुफोरखौ होदेरनानैहाय आरो जों गावगोजायैबो जायोबो बे बाथोनबो बानायनानै जायो जेरै सामब्राम बानलु थावआवहाय बेफोरखौ एवनानै नाफामखौ होसननानैहाय जोङो दैखौ होनानै बेखौ दैखौ रानहोबानो आरो जोंना दङ जेरै गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरखौ होनानैहाय जानो थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरो।
औ।
औ।
बे नाफामावहय बिलाथिफोर होजायो नामा नोंथां?
ओ देनाय टाइमावथ' बेफोरबायदि होआ जोंनि साइडजों जोंनि ओनसोलजों। दस्रा जायगाजों अ जानायसै टाइमावथ' नोंनिसो गोसो नोंथां माजों जानो गोसो जाजोबनो हायो आरो। औ।
औ दा नाफामा जेसेबांनो गोबाव बा गोजाम जायो। फिसा स्रांनो गोथावसिन जायो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बोसोरनै बोसोरथामसिम दोनजायो नामा बेबायदि नाफामखौ?
बेफोरबायदिबो दोनजायो होननाय खोनायो नाथायबा जोंनि बिथिंजायहाय बे बिदि एफ्राराब गोबावसिमनिखौ मोनजाफेरनाय जायाखै आरो।
नंगौ नोंथां थ' बिदिबा जों आरो मोनसे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै जों सावरायबावनोसै दा बेनो जाहै बाय जोंहा। जोंनि बयजोंबो माने मोजां मोनजानाय आरोना बा गोथाव मोननाय जानाय बेनो जाबाय जोंहा सबायजों साम'
औ नंगौ नोंथां।
दा सबायजों साम' होनोबाथ' जोंहा। बयनिबो खुगायावहय ओ खुगानिफ्राय खुदै ओंखारलायो नङा होमबा। जानो गोथावसिन मोनजायो नामा आरो आंनि थाखायथ' जोबोद गोथाव आं सबाय बेखौ बांसिन मोजां गोथावसिन मोनजायो आरोना
औ औ।
सबायजों साम' होनोबा जों सिगाङावनो साम'खौ जोङो बिलो बा दैैसाफोरनिफ्राय जों खननानै लाबोयो आरो बे आ साम' फिसा जों जायखौ सोबना जायो आरोना बे जाबाय साम' फिसा आरो मोनसेया दङ साम' लादाय। बे लादाय साम'खौ जोङो एरख'नानैसो जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
नंगौ। दा बेबायदिनो साम' फिसाखौ जों दैसानिफ्राय खन्ना लाबोयो बे दैसायाव मोननाय साम'आ जाबाय एसे खिथुवा गोलाव थायो आरोना बेना आरो आरो बिलो न आव मोननाय साम'आ एसे गुसुं जायो खिथुआ औ दा बेबायदिनो जों खुनु मोननैखौबो जाजायो आरो ना ओमफ्राय खनना खन्ना लाबोनानै जोङो सोमना दोनो बेखौ बाल्थिंफोर नङाबा जेखुनु खुनु आगजुफोरावहाय जों दैजों सोमनानै नांगौ बेखौ हरसे बा हरनै सोमो आरो बे हरसे हरनै दैजों सोमनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय। बिथांमोननि बे साम'नि बे उदैयाव हाजो। जि मैलाफोर थायो बेखौ खारहोनाय आरो ना मानोना बिथांमोनहा बेखौ खिगारजोबो आरो।
औ
खेगारजोबनायनिनायनि उनावहा उदै खालि जाबायना बिसिनिया अबब्लानिया जों बेखौ बोखांनानै जों बे साम'खौ सायो आरोना जों बिदिनो खिथुखौ दानस'यो आरो। बे दानस'खांनायावहा मानो मानो दानस'यो होनबा जों सोबबासो जायो नालाय बेखौ जों बेखौ दानस'वा मोनबा। जों सोबनो थाखाय बारथ' नांगौमोना जोंनो बाहेरनिफ्राय बे बारा माब्रै हाबनांगौ। बे बारखौ हाबनो थाखायनो जों बेखौ दानस'नाय जायो आरो ना। आरो बे दानस'नायजों लोगोसे बार हाबनायजों लोगोसे आरो बेनि खुगाजों खिथु खि थायोना बा खि गैयाबाबो बेनि बिदैफोर एसे बेखौ गारनाय जायो आर ना औ नाथाय नोंथाङा दानस'वाबा बेखौ एसे खिथुखौ दानाबा नोंथाङा सोबनो हानाय नङा आरो। दा बेनो गुबै जाहोना बेनो जि जों बेखौ सोबनो थाखायसो दान दानस'यो आर ना आरो बे खोथाखौ जोंहा गोदो गोदायनि जोंनि आजै आजौमोनाबो मिथियो जे बिगियाननि खोथा आर ना बियो बे बार थाबासो जों बेखौ सोबनो हागोन। औ दा दा आथिखालावथ' जों बिगियाननि मुगा होनना बुङो।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबोथ' जाबायमोन औ औ बिदिब्ला दिनैनि थाखाय जाथ'लायबाय नामा? दोनथ'लायसै औ औ